हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ जागोन हागोन नोंथां हागोन
अब्ला जोङो बिदिनो बर'फोरा दंफांनि दंफांखौ मा मा खामानियाव बाहायो मारै मारै बाहायो बिनि सायाव सावरायसै ना नोंथां
अ जागोन दे नोंथां अ बिदि औ खोनादों नोंथां जेब्ला नोंथाङानो आयदानि सायाव बेखग्रोदों नोंथां
जागोन नोंथां बर'फोराथ' दंफां खौ गोबां खामानियाव बाहायो थारैनो बिदिनो गावनि सानफ्रामबोनि जिउ खांनायनि खामानियाव गोबां दंफांनि बाहायनाय नाय दं आरो बर'फोरनि न'खराव जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न' लुनायनि बेलायाव दङ बिदिनो न' लुनो थाखाय बाथाम नांगौ जायोना बेखौ जों दंफांनिफ्रायनो मोनो दंफांखौनो बाहायो बिनि अनगायै खायफा खायफा सुबुंफोरा न'नि खुन्थिया खौबो दं फांखौनो होनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै न'आव बिदिनो खोरखि दरजाफोर थायोना बेखौबो मा बर'फोरा दंफां जोंनो बानायो दंफांनिफ्रायनो मोनो आरो खोरखि दरजाफोरखौ बांसिनै दंफांजोंनो बानायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायै बो दङ सामफ्रामबोनि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय जेब्ला आलासि दुमसि फैगोन अब्ला जिरायनो थाखाय जोङो मासि नांगौ जायो सियार बेखौबो मा दंफांजोंनो नुनो मोनो आथिखालाव बिदिनो प्लास्टिक नि नुनो मोनबाय नाथाय दंफांनिबो जोङो सि यार बानायनो हायो आरो बिनि अनगायै दङ जोंहा टेबोल बेखौबो मा दंफांजोंनो नु बानायनाय जायो बिनि अनगायै दंबावो जोंहा बिसि सिना सौखि फालं बेफोरखौबो दंफांनिनो बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायै सि दोननो थाखाय आलमिरा गद्रेेज बेफोरबायदि बेसादखौबो मा जोङो दंफांफोरजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो
औ नोंगौ
औ थारैनो दंफांनि बाहायनाया जोंनि जिउआव गोबां दङ बिनि अनगायै संनाय संनाय खावनायनि बेलायाव नायोबा जोङो सागं होनो ना मोनसे जायजों ओंख्रिफोरखौ गेब्लेयो सानानै गेब्लेहोनाय जायो नारजि ओंख्रि आलु ओंख्रि बेफोर खौ बे सागंखौ बर'फोरा औवाजोंबो मादायो नाथाय दंफांनिबो जोङो मोननो हायो बिनि अनगायै दंबावो बेदर गोदाग्रा गनद्राय होनोना बेखौ मोननो हायो जोङो दंफांनिनो बानायनाय बेनि अन गायैबो थबसि जेराव जों बिदिनो सामब्राम गुफुर बाथोन आरि देयोना
औ
बेखौबो दंफांनिनो बानायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायै औ बिनि अनगायै दंबावो जोंहा बिदिनो मा होनो खामफ्लाय दङ बेखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो बर'फोरा मोनसे गोनां खामफ्लाय जायखौ फुजा हाबा बिदियाव बाहायोना बै गाम्बारि खामफ्लाय बेखौ
औ
बर'फोरा गाम्बारि फिफांनि माबाजों बानायनाय जायो
औ गाम्बारि बिफां गाम्बारि दंफांजों बानायनाय जायो औ
आरो दंफांजों थारैनो दंफांनि बाहायनाया जों साफ्रोमबोनि जिउआव नुनो मोननाया गोबां दं आरो बिदिनो नोंथां मोननावबो दंफांनि बाहायनाया दं जाखागोनानो नोंथांमोन नाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांमोनहा मा मा दंफांनि जिनिसफोरखौ बाहायदों खोनाबायना नोंथां हेलौ औ औ
बुंलांखागोन औ याव बाहायो जेनेबा सानफ्रोमबोनि गोनां जानायाव बाहायनाय बेफोरनि मा मा बानायनाय जायो बेखौ बानाय बिदि बानायनायखौ ओ गिबियावनो बर'फोरा दंफांखौहाय ओ न'आवनो गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नांगौ जानाय दं फां जेरैहाय ओ गाम्बारि दंफां सिगुन दंफां बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिखौ जों न'आवनो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरजोंनो जोङो ओ बानायनाय बायनाय माबाफोर बेसादफोरखौ जों मोननो हायो जेरैहाय ओ खिरखि दर्जा बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खान्थाल दंफांजों जोङो ओ बेबायदिनो उन्दुग्रा बिसना जेरैहाय फालेंफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ जोंहा सिगुन दंफांजोंहाय ओ टेबोल टेबोलफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो सियार आरांगा होनोना बेखौबो जोङो बानायनाय खौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि गाम्बारि खामफ्लाया बेखौबोथ' जोंहा बेयाव धोरोम मोनसे धोरोमजों माबा लोब्बा गोनां बे खामफ्लाया
औ
हाबा हाबायावबो नांगौ जायो सारादुफ्राव नांगौ जायो बेबायदिनो ओंखाम गोरलैफोराव मानिबा मानिबा जेनेबा धोरोमजों लोब्बा गोनां आरो बे खामफालाया बे खामफ्लायखौहाय जों गाम्बारि दंफांजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जोंहा दंबावो सिगुन दंफां सिगुन दंफांजोंबो जोङो सिगुननि ओमफ्राय जोङो माबा मा होनना बुङो बेखौ बाथाम बाथाम बानायनायखौ मोननो हायो खिरखि दर्जा बानायनायखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो गोबां दंफां लाइफांफोर दं दंफांफोर बे फोर दंफांफोरजोंहाय जोङो बेबायदिनो दहाय नोंथाङा मा बुंलांनाय बायदिनो फालें सियार आलमारि
उम
बेफोर बानाय बानायनायखौ मोननो हायो आरो न'आव दंफांफोरनि बानायना बाहायनो हायो माने बेफोर दंफांजोंहाय जोङो न'आव न'आव नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ बानायनो हायो आरो बेबायदिनो
औ
साल दंफां साल दंफांजोंखौबो जोङो साल दंफांखौ बिराद जोरो होननानै मिथिनो मोनो साल दंफांनि खुन्थिया बानायनो जोङो न'नि खुन्थि खुन्थिया गोबावहालागै गुनिर अरा जोरनायखौ मोननो हायो बेबायदिनो साल दंफांजोंहाय फालेंफोरबो बानायनाय जायो बिदिनो खिरखिफोरखौबो
औ
साल दंफां बिफांनिबो बारा दंफांनिखौ एसे जोरसिनो होननानै जों खोनानो मोनो हायो आरो। साल दंफांआ बेसेन गोसा दंफां होननानैबो जों मिथियो
औ
बेफोरा गायनानै लायोमोन बेखौ दाथ' न'खरफोरखौ बारा नुनोनो मोनला हाग्राफोरावल'सो नुनो मोनसै। बेफोरो बेसेनारि माबा मिथिंगानि सम्पदबो जाबाय। थांनायखौनो जाबाय बेखौथ' आथिखालाव मोननोनो थांला बारा। बेबायदिनो साल दंफांजोंहाय उवाल माइ सौग्रा उवाल दङ ना बेखौबो बानायनायखौ जों मोननो हायो। साल दंफांल' नङा सि दंफांफोर गुबुन गुबुन दंफां गिदिर गिदिरफोरजों जोङो उवालबो बानायनो हायो।
उम
बेफोरखौ बानायनायखौ जों दंफांनि बानायनायखौ नुनो मोनो। दहाय ओ बेदर दानग्रा खनद्राय बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बाहायनानै लायो आरो दङ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो।
औ
ओ बुंलांबाय सागं सागंखौबो औ। खायसेया नाथाय खायसेया दंफांनिबो सेरेरे बानायनानै लायो आरो।
औ
ओ थब थबसिखौबोथ गोदोनिया लहानि बेबायदि सिलभारनि माबा माबा ओंखारबाय। नाथाय गोदोनिफोरा दंफांनियावनो देनो दयोमोन आरो। बाथोन ना बाथोन ओमाय बे थफसियावनो
लहानि आरिनि बिब्दि दिहुनजोबबाय।
औ ग्रेन्दारनो
औ नाथाय गोदो गोदाय दंफांजोंनो बे बेफोरखौ बाहायोमोन आरो ना।
औ गोदोनि दिनावहाय दंफांजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो दंफांनिखौ नुनो मोनोमोन गोदोहाय नाथाय दासो मुगाया सोलायबोनायजों लोगोसे गासिबो सोलायबोजोबनो हमबाय बेबायदिनो दंफांनि जायगायाव फ्लाइबर्ड बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो लहा बेफोरबायदिनि बाहायनायखौ जोंङो बुंनो थाङोब्ला दंफांनि बाहायनाया एसे खम खमाय लांनो हमबाय थेवबो जोङो दासिमबो नुनो मोनो आलना फालं बेफोरखौहाय जों दंफांनिखौनो बानायनायखौ नुनो मोनो दासिमबो
औ बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आबादनि बेलायावबो गोबां रोखोम
आबादनि बेलायावबो दङ जोंहा औ औ नांगोल नांगोलखौबो द दंखांजोंनो बाहाय बानायनायखौ नुनो मोनो
औ बिनि अनगायैबो सि दानायनि बेलायावबो दं जोंहा। नङा होमबा औ बे साल गान्दै औ
जायखौ थाद होननानै बुङो
औ
बेखौबो जों दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोनो
उम बेनो दंफांनि बाहायनाया जोंनि बर' समाजाव गो ग्मैनो गुवार जायगा आवग्रिनानै दङ मोन दा गोदो गोदाय बांसिनै दंफांजोंनो बांसिन जिनिसखौ बानायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खमायबोलायबाबो गासिबो जोबजोबदों होननानै बे सानजाया थारैनो दंफांनि बाहायनायखौ आथिखालसिमबो नुनो मोनो
औ नुनो मोनो नोंथां
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै
जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
उम